खोना
खोनायालै
खोनाबाय खोनाबाय।
हेल'
खोनाबाय नै दासो खोनादों। ओमफ्राय
ओमफ्राय मा खालामगासिनो दं? मा खालामदों होनदां?
आङो दङ नै दुब्लि बारियाव जिरायनानै दङ।
ओरैनो दं।
ओ
औ जेरावबो थाङाखै जेरावबो थाङाखै?
थाङाखै ओहो थाङाखै।
होद आसोल आं नोंनाव माबा सोंगौमोनलै माबा मोनसे
औ दे
हेलौ
औ दे सोंदो दे। दे सों उम
ओ बे जोंना एम्फौ एम्फौ ग्रुपआ माबायदि जाखोब्रा?
एम्फौ ग्रुपआ?
जोंना बे एमफौ हानजाया माबायदि‌ जाखो?
ओमफ्राय एम्फौफोर फिसियाखै दा? एम्फौफ्रा?
दा
एम्फौ फिसियाखै नामा होनदो आं? फिसिदों।
बारा मोजां खोनायाखैलै
दंमोनना औ दं बिदैयाव खोनाबाय? हो खोनायाखै? एम्फौआ बिदैयाव दङ।